हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा जोङो मा आयदानि सायाव सावरायगोन?
औ नंगौ नोंथां जोङो फोरबोनि सायाव सावरायजागोन बिदिनो जोंनि ओनसोलफोरावनो बर'फोरा जि जोंनिया फोरबो फालियो। जेनेबा मागो फोरबो एबा बैसागु फोरबो। बेसो बेफोरनि सायाव सावरायजागोन नोंथां।
औ होनबा जोङो मागो खौनो सावरायनोसै नामा मागो फोरबो।
नंगौ नोंथां सावरायजागोन।
औ होनबा आं एसे ओ आं एसे बुंथिनानै होनि।
औ बुं बुंजागोन नोंथां।
मागो फोरबो ना मागो फोरबोआथ' जों नि ओ बर'फोरनि ना ओ गोदो गोदाय समनिफ्राय माने आबै आबौमोनहा जोंनो फोरोंलांनाय बे मोनसे फोर्बो जोङो मागोखौहाय जेब्ला ओ जोंनि आबादाथ' माइ नालाय ओ गाहाय आबादाथ' माइ आबाद ना ओमफ्राय जों जेब्ला माइ आबाद मावखांनानै जोङो मारा होनानै जोङो आबादफोर बबा फसलफोरखौ दैखांनानै लाखाङोना बेबायदि ओ जोङो दैखांनानै लाखाङोब्लाथाय बै मागो फोर्बोखौहाय जोङो एसेबाबो गावनि जे आबाद मावनानै मेंबोनाय माइ गायनाय नानै हालेवनानै बेबायदि मेंबोनायखौ जोङो एसेबाबो गैया खालामनो थाखाय जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनानै बे मागो फोर्बोखौहाय खुङो आरो ना माने जों मोनथिनाय बायदिबा औ गोदोनिफ्राय मोनथिनाय बायदिबा ओ बे फोर्बोआवहाय जोङो बे फोर्बोखौ ओरैनो मा माग दानावहाय ओ खुंनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बे फोर्बोआव जोङो
जोंनि न'खराव आरोना गामिनि बयबो न'खराव गामिनि साफ्रोम बर' न'खरफोरावहायनो ओ फिथा लारु बेदि सावनानैहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बयनिबो न'खरावहाय ओरैनोथ' ओ फिथा फिथा होनोबाथ' जोंनियाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरा आरोना फिथा होनो ओमफ्राय बै मोनसे ओ सिथाव होनोना जायखौ बेखौबो गुबुन सुबुंफोरा फिथा होननानै बुङो जोंनिथिं ओ आं बेखायनो फिथा बुंबाय ओरैनोथ' ओमफ्राय लावदुम फिथा होननाय मोनसे दङना ओ बे लावदुम फिथाखौ जोङो मागोआवहाय ओ जानाय जाया आरोना बै एन्थाब जे सिथाव ओरै जोङो एसे गोलाव गोलावै सावनानै जायोना बेखौ ओमफ्राय दुलुर गल गल जायखौ जोंनिथिं लारु होनो आरोना ओमफ्राय मोनसेया दङ सौराय गोरानै एवनाय जों बेखौहाय मागो फोर्बोआवहाय जायो आरो दा नोंथाङा माबा फोर बुंगोन ना बेनि सायाव
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो मागो दमासिखौ जोङो गोबाङैनो ओ फालिनायखौ नुनो मोनो मागो बुङोबाथ' नोंथां बे बिनो जोंनि मागो दानाव जायो बेयो बेवहाय जोङो इंराजि ओ जि केलेन्डार जोंनिया दङ बेनि ओ जानुवारिनि जिबा एबा जिद' ओ खालाराव जोङो बेखौ जोंनि जायगाफोराव फालिनाय नुनो मोनो
औ
औ बेवहाय जोङो मागो होनना बुङोबाथ' गोबाङैनो फिथा बायदिसिना जानायजों लोगोसे जोङो आलासि बायदिसिना
रोंङो ना नोंथाङा?
औ औ माने एसे नोंना नोंथांना एसे थाबथादों आरो आं मोजाङै खोनायाखैमोन दा खोनाबाय
औ नं गौ नोंथां बिदिनो फिथा होननानै बुङोबाथ' जोङो थावनि फिथा एबा ओ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि लावदुम फिथा आरो एन्थाब फिथा बायदिफोरखौ बानायनाय जायो। एन्थाब फिथा बानायनोबा थाय जोंनो नांगौ जायो माइरं बै माइरंआनो जाहैबाय जोंनिया माइब्रा माइरंखौ गोबाङै जोङो बाहायो। मानोना माइफ्रा माइरङा जोंनिया एसे आथा आथा जायो ना लाय बे एन्था फिथाखौ बानायनायाव जोंनो आथा नांगौ जायो बेनिखायनो बेखौ औ माइब्रा माइरंखौ जोङो बा बाहायो माइब्रा माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोमना दोनग्रोनाय जायो बे सोमना दोनखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो रुयो अब्लाथाय बेनि दैनिफ्राय बोखांनानै जोङो दसे दैया सरगारनाय रखम बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ न'आव दिंखिजों नलेबा एबा खाथिनिनो न'फोराव जोङो ज' ज'यै दिंखिफोराव देहैनायखौ नुनो मोनो। आरो देनानै जेब्ला जोङो न'आव लाना फैगोन न' लाना फैनानै जों बेखौ औ बिदिनो सारायाव एबा खायफाया गुबुन गुबुन आ आगजुजों बानायनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो सारायावनो बे एन्थाब फिथाखौ बानायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायै बे औ माइ ब्रा जों जों दि देनानै लाबोबाय बे देनानै लाबोननायखौ जोङो गोबाङैनो आरोबाव थावनि फिथा होननायजोंबो थावनि फिथाबो बानायना जानायखौ नुनो मो
औ थावनि फिथा औ थावनि फिथा जोंनि थिंबो बानायो बेखौ जोंनियाव बेखौ लारु होननानै बुङो।
औ नंगौ नों थां औ आरो नोंथांनि ओनसोल फोराव मा मा रोखोमनि जानाय बिदि मोनो फोरमायनो हागोन नामा
दमासियाव ना?
औ नोंथां बाव नांगौ नोंथां
औ जोंना दमासियाव अ आं दहाय बुंदोंमोन ना अ सिथाव होनो जायखौ बेखौ खौ एनथाबबो बुङो ओमफ्राय लारु ओमफ्राय सौराय होनो जायखौ जोङो बेखौ एसे दै सारसोसार सारसो खालामनानैहाय एवो आरो बै सौरायखौहाय एसे थाव होनानै जोङो दिनै बायदि मोनायावहाय बेखौ सोमनानै दोनबाय ओमफ्राय अखानायैहाय फुङावहाय जों बेखौहाय दैनिफ्राय बोखांनानै अ दै सर' होनानै ओरैनो एसे थाव होनानै एवनानै जायो आरो बेयावहाय दै सारसो सारसो खालामनो खालामो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो लारुखौ लारु होनदों जायखौ जोंनिथिं बेखौबो जानाय जायो दमासि फोरबोआवहाय लारुखौ जोङो बे माइरंखौनो बेबायदिनो सोमो आरोना सोमनानै दोननानै नै अ बोखांनानै हाय जेब्ला दैया सर' गोन होमब्ला नाथाय जोंनियाव उवाल गायहेन दङना‌ जोंना आरो जोंनिथिं जे नोंथाङा बुंदोंमोन ना देंखि होननानै अ जोंनिथिंहाय बेबायदि खौ बाहायनाय जाया वाल गायेनखौ जोंनियाव बांसिन नै बाहायो आरो ओमफ्राय बेयाव देनानै हाय ला रुखौ देखांबाथाय डाइरेक्ट अ दै होनानै अ दैखौ जाबाय नांगौखिनि होनसै बेयावहाय ओ आथाखौ नायनानै आरोना बे अन गुन्दैखौ नायनानै नांगौखिनि दै होनानै लगायनानै लानानै ए से नानानै ओ थावआवहाय बेखौ फिसा फिसा ओ ओ गल गल बानायनानैहाय ओम थावआव सावनाय जायो आरोना ओमफ्राय एनथाबा जाहैबाय एन्थाब माने सिथाव जोंनिथिं सिथाव बुङो बेखौबो बि दिनो ओ माइरंखौ सोमनानै दोननानै दै सर' होनानै उवाल गायहोनावहाय देनोसै ओमफाय देखांनानै जों बै ओ एनथाबा जे ओ मोजां जानायनि थाखाय सावनायावहाय मोजां जानायनि थाखाय ओरैनोथ' जोङो मो जाङै बे एनथाबा मोजां जायाबा सावनायावहाय गावस्रायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो मोजाङै बेखौ देनानै लानानै सालियो आरोना ओ एसे माखासे ओ जे रग' रग' माइरंआबो देबाबो मालाबा रग' रग' थायो नालाय बेबायदिखौ सालिगारनानै ओ दुफु दुफु अन गुन्दैखौहाय माने बेयावथ' दै होला सिथावाव गोरानैनो बेखौहाय सावनाय जायो आरो जेबो थाव होआलासिनो बेखौहाय सारायफोरावहायनो सारायफोरखौ गुदुं खालामनानै ओ बै सिथावा बा एनथाबा सिथाबनायनि थाखाय एसे ओ सिनिफोरजोंहाय सिनिफोरखौ सावनानै लाग्रोनानै बे एनथाबखौहाय होना सावनानै जायो आरो बेबायदि
नोंथांनि जायगायाव ओ सिबिंखौ होयोना नोंथां
अ अ सिथाव सावनायावहाय एन्थाब सावनायाव होयो सिबिंखौ मेथाइजों लगायो देनानै सिबिंखौ देनानै लानानै मेथाइजों लगायनानै होयो आरो
औ आरो नोंथां जोंनिया बै नालेखरनि जोंना जि सिङाव थायो मोदोम बेखौ जोङो सुरगिनानै बो ओ सुरखिना लाग्रोनानै बेखौ जोङो सारायाव एसे एवफ्रामनानै बै ओ जों एनथाब एबा फिथा लावदुमफोराव होबाथाय जोबोद गोथाव जायो नोंथां
औ औ उम जोंनिथिं नालेंगर खौ बाहाया मेथाइ आरो सिबिंखौहाय बां बे बाहायो आरो दायो आथिखाल साफा सानै बाहायनायखो नुनो मोनबाय बै नालेंखलरखौबो
औ नोंगौ नोंथां
ओमफ्रायो नोंथांमोननि थिं दे ओजे ओल बेबायदि दमासि फोरबो फालियो ना
औ नोंथां आरो औ अ बेवहाय जोंनिखिं भेलागारु भेलागुरु होननाय जोंनिया जि जिगाबजों बानायो बेखौबो जोङो फुङाव बो बै दमासियावनो जोङो सावनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय ज' ज'नो माने जोङो खाथिनिनो न' खाथिनिफोरजों ज' ज'यै बानायनानै जोङो बेखौ फुङावनो रावबो सिखाराव एबा दावउखा गाबियावनो जोङो बेखौ सावना होनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ ओमफाय जे बे बेलागुर होन्दोंना नोंथाङा बे बेलागुर सावनायावहाय ओरैनो बे बेलागुरखौ मारैहाय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोनना?
खौ जोङो जिगाबजोंनो जेनेबा जोङो बेखौ गनफोरखौ जेनेबा जों औवाफोरखौ दानना लायग्रोनाय जायो औवाखो जोङो थोंजों थोंजोङैनो जोङो गायना लानानै बेनि गेजेराव जोङो बे जिगाबफोरखौ होनाय जायो आरो जिगाबफोरखौ जोङो नारसो नारसो होयो होनायनि उनाव जेब्ला बो बेयो जोंनिया बै जायगायाव जोङो लानदां जायगायाव होना लाजोबो बेनि उनाव जों बेखौ फुङावनो सावो सावबाथाय बे जिगाबाथ' खामखाबाय लोगोसे जों औवा जि बेवहाय गायदोंमोन एबा जोङो थुंसानानै दोनदोंमोन बेबो लोगोसे जोंनिया फुङावनो माने औवायाबो ओ बेरफायो आरो नोंथां आरो बेबो अर नांफायो।
औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला
औ होमबा फोजोबथ'नोसैना औ दे होमबा नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।
औ